औव नोंथां औव नोंथां।
खोनाबायना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ गोजोन सानजौफुनि आंनि गोसो गोरबोनि गोर गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम आंनि अननायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिमबो हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नै नोंथांङा आंङो ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो ओम। दा मोनसे बाथ्रा सानगासिनो आं नोंथां ओ ओं बे मा होनो मैखुन मैखुनखौ माबोरै बानायो? बा मैखुननि ओ जिनाखि बानायनानै जानाय बेखौ बोरै बोरै खालामनानै जोंङो बानायनानै जानाय बेखौसो सानगासिनो दंमोन आं। आं बेखौ खालामनो नागिरदोंमोनथ' नोंथां। बा आंङो सिगांङाव खालामदोंमोन। ओमफ्राय दा साबसिनै खालामनो हायो नामा? बेनि सोमोन्दै सानगासिनो दंमोन आं नोंथां।
अ नोंथां अब्ला नोंथांङाबो आंनो नोंनि बे आइडियाखौ एबा नोंनि साननायखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औव हागोन नोंथां हागोन औव। बिदिबा नोंथाङा खोनासंलांदो आं माबोरै बोरै बानायबोदोंमोन बा मैखुनखौ बोरै बोरै बानायनांगौ बेखौ एसे सुंद'यैबाबो नोंथांनो फोरमायना होलांसै। दा जोङो मैखुन बानायनो थाखाय गिबि गिबियावनो जोंहा मैखुननि बेगर बेखौ लानाय जायो। दा मैखुन होननानै बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि मैखुन थायो ओ आं बानायनाया जाहैबाय अवेस्टार होननानै बुङोमोन बे मैखुनखौ आरो ओरैनो जोंना बथन मैखुन होननानैबो दङ बथन मैखुनखौ जोङो दान जिनै दानाव फ्राय मोनजोबोआनो खिन्थु जोङो बे वेस्टार मैखुनखौ ओ बे गोजां बोथोरनि समावल' मोननाय जायो बांसिनै बिनि अनगायैबो जोंहा ओ न'आवनो बे माइ जिगाबनि सेवनायफ्राव बेरलाबायनाय मैखुन जायखौ जोङो ओ जायगायावनो मोननाय मैखुन होननानै बुङो बेखौबो बेबो जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बिफां साफ फ्राव बेरग्रा मैखुन थाबावो बैफोरबो मैखुन हिसाबै जाजायो दा मैखुन जाजानायनि बेलायाव खोथा बुङोब्ला जोंहा ओ बबेबा जाजानाय आरो बबेबा जाजायि थायो बबेखानि मैखुना बिस गोनां आरो बिस गैयि थायो दा बिस गोनां मैख मैखुनखौ जों माब्रै सिनायनो होनोब्ला जों मैखुननि बे देन्थायाव बा गुदियाव रिं थानायफोरा ओरैनो साखा साखा थायो बे रोखोमनि मैखुना ओ बिस गोनां मैखुन जायो नोंथां आरो जायफोरना खि मैखुना मैखुननि देन्थाया सिल सिल डाइरेक्ट सिदा थांनाय जायो बे बे रोखोमनि मैखुना ओ बिस गैयि मैखुन जायो बबेखानि जों बे मैखुनखौ जानो हानाय जायो नोंथां दा आङो मा बोरै बानायनाय होननानै बुङोब्ला मैखुनखौ जों आं गिबि गिबियावनो मैखुननि बेगरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जादोंमोन ओ ओमफ्राय माइ जिगाब गेसाव बा माइ जिगाब गोजाम माइ जिगाब बेखौ आं बुथुमनानै लाबोनाय जादों बेखौ गिबि गिबियाव आङो दानफ्लेनानै लानाय जादों दानफ्लेनानै लानानै आरामसे बेखौ ओ माबायाव बे दै थामलाराव ओ थौआव दै फुदुंनानै बे जिगाब खौ आं रुनानै दोननाय जादों मोनसे आदब खालामबावनो हायो नोंथां जिगाबखौ साफा खालामनो थाखाय जोङो रुलायाबाबो जायो नों सुनै होनानै हरसे सोमनानै दोनोब्ला बेजोंबो माखासे जिउसा फिसा फिसौ जिउसा जायो फोरखौ जोंनो देहायाव नाङा बैफोर जिउसाखौ फोथैनानै लानो हायो दा आंनि आदबा जाहैबाय जिगाबखौ रुनानै दोननायमोन आरो नोंथां जिगाबखौ रुनानै आङो दसे ओ दैखौ गसर होनानै दोननाय जादोंमोन आरो गुदुं जिगाबखौ दसे गुसु खालामनाय जादोंमोन गुसु खालामनानै आङो फेनलानानै दोनदों सान्दुंआव फेनलानानै दोननानै उम बेखौ दसे उनाव जेनाखि ओ फिसा प्लास्टिक बे प्लास्टिकआव ओ मै ओइ माइ जिगाबखौ गिबियाव सोग्रोबाय सोग्रोनानै लानानै ओ मैखुन बेग'रखौ आङो ओ थ्राय थ्राय जिं जिं राननानै होनाय जादों। थ्राय थ्राय जिं जिं राननानै होखांनानै आरोबाव जिगाब दानफ्लेनानै लानाय जिनाखि रुनानै दोननाय दंमोन बेखौ आङो सायाव होबावनाय जादों सायाव होबावनानै आरो मैखुन बेगरखौ बेबायदिनो सिगांनि बिदियैनो थ्राय थ्राय राननानै होनाय जादों आरो नोंथां। दा बेखौ बेबायदिनो मोनब्रै मोनबासो लाइन खालामनो हायो बांसिन हायेस्ट खालामनो हायोब्ला नोंथाङा ओ स्निथा सिनिथासिम लाइन खालामनो हायो होमबानो मोजां जायो आरो नोंथां। दा बेखौ खालामनानै लानानै आङो बे ओम प्लास्टिकखौ ओ गेजेर गेजेर मोननै मोनथाम मोननै मोनथाम बेबायदि थुफ्रु थुफ्रुना होदों गनजों थुफ्रुना होनानै ओ बेखौ आङो मोनसे खोमसि न'आव खादावनानै दोननाय जादों। खोमसि न'आव खादावनानै दोननानै बेयाव आङो ओ साम फ्रामबो अखानायै फुं फुङाव बा बेलासे बेलासेयाव आं नोजोर होबाय थानाय जादों नोंथां। नोजोर होनानै जुदि जिगाबा गोरान नुयोब्ला बा जिगाबखौ गोरान नुयोब्ला आं बेयाव दै इसे एसे सारनानै होनाय जादों नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव बे दान मोनसेसोनि उनाव गोरलै गोरलै मैखुननि उम ओ मैखुननि गोरलै गोरलै बिथौआ खिलिबोनाय जादों दा आङो ओ खिलि बोखांनायनि सानबा सानबा सानब्रै सानबानि उनाव आं मैखुन जाजानाय मैखुनखौ खानो हानाय बेबायदि समाव मोननाय जादों आरो। जों आं गासै ओ थामजिद' थामजिद' साननि गेजेराव मैखुनखौ जानो हानाय मोनसे समाव मोनफैदों। ओ बेबायदि आरो नोंथां। दा बे वेस्टार्न मैखुनखौ नोंथाङा अक्ट'बरनिफ्राय लानानै फेब्रुवारि दानसिम नोंथाङा आबाद खालामनो हायो बेखौ नोंथाङा गोबां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो बेखौ जायोब्ला नोंथाङा देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां बेखिनियानो आरो नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनो ओ आंनि बे सुंद' मैखुन आबादनि सोमोन्दै खोन्थानायखौ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां जोबोद जोबोद साबायखर। थाबाय नोंथां नोंथाङा मैखुन आबाद खालामनायनि सोमोन्दै आंनो मोजाङै फोरमायलांबाय आरो आं बे मैखुन आबाद खालामनायनि सोमोन्दै मोजाङै बुजिनो हाबाय इयुनाव आंबो बे मैखुन आबादखौ खालामनो नाजागोन नोंथां आरो खालामनानै आङो फालांगि एबा आं न'आव जानायनि थाखाय खालामनो नाजागोन नोंथां अ दा नोंथाङा नोंथांजों आं मोनसे खोथासो सावरायनो सानदों। नोंथाङा ओ आसाम हादरसायाव थानाय माखासे माहारियारि हाग्रामानि बारै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ दे फोरमायना होनायसै नोंथां।
ओ नोंथाङा खोनासंलांदो जोंहा आसाम हादरसायाव गासै ओ मोनदाइनथा माहायरियारि ओ माहारियारि हाग्रामाफोर दङ। बेफोरनि गेजेराव जाहैबाय जोंहा काज काजिरङा माहारियारि हाग ग्रामा ओ मानास माहारियारि हाग्रामा। नामेरि माहारियारि हाग्रामा। आरो बिनि उनाव दङ अरां माहारियारि हाग्रामा। ओ बिनि उनाव दङ दिब्रु सायख'वा माहारि हाग्रामा ओ रायमना माहारि हा ग्रामा आरो दिहिं फातखाय माहारि हाग्रामा आरो मोनसे दाख्लै बावैसो जानाय जोंहा सिखना जोहोलाव माहारि हाग्रामा बेबो दं नोंथां। बेफोरनि गेजेराव आं नोंथांनो ओ जोंहा आसाम हादरसानि बयनिख्रुइ देरसिन माहारि हाग्रामा आरो मुंदांखा भारतनिनो मुंदांखा माहारि हाग्रामा ओ काजिरङा माहारि हाग्रामानि सि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो आं काजिरङा माहारि हाग्रामानि सोमोन्दै फोरमायलांनोसै। बे हाग्रामाया जोंहा आसामनिनो बयनिख्रुइ देरसिन माहारि हाग्रामा बे हाग्रामाया गासै ओ जोंनि आसाम हादराव ओ मोन ओ मोनथाम जिल्लायाव गोसारनानै दङ। बेफोरनो जाहैबाय कार्बि आंलन जिल्ला गलाघाट जिल्ला आरो नगाव जिल्ला। बे मोनथाम ओज जिल्लायाव बे हाग्रामाया गोसारनानै दङ ओ बे हाग्रामानि गेजेरजोंनो जोंहा बोहैलांदों ओ आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन मुंदांखा ओ दैमा ओ ब्रह्मपुत्र दैमाया बे हाग्रामाखौ गेजेराव बुखावनानै होलांदों बेयावनो बे हाग्रामानि जिब जुनारफ्रा काजिरङा दैमायावनो थांनानै थायो। बेजों लोगोसे बेया माहारि हाग्रामाया बेसेबां गुवार होननानै बुङोबा जोंहा दा जोंहा दङ जाहैबाय सेरोजा गुजौ स्कुयार किल'मिटारफ्रामसो दा बे हाग्रामाया गोसारनानै दङ ओ बे हाग्रामाखौ गिबियाव जोङो ब्रिटिश मुगानि ओ लर्ड कार्जन बिथाङा ओ फरेस्ट रिजार्भ हिसाबै जिगुजौ दाइन मायथाइयाव ओ मोनसे ओ माबा खालामजेनदोंमोन ओ फोरमायथिजेनदोंमोन एबा नटिफाइ खालामजेनदोंमोन बेनि उनाव ओ बिखौ जिगु मायथायावनो ओ जिगु अक्ट'आवनो जिगुजौ दाइन मायथानियाव ओ गेम बिजार्भ हिसाबैबो फोसावनाय जादोंमोन। बिनि उनाव ओ ओ जिगुजौ बाजि माइ थेयाव बियो वाइल्ड लाइफ सेनसुरि हिसाबै ओ गनायथि होजादोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा ओ ओ से जानुवारि जिगुजौ ओ स्निजिब्रै मायथायाव बेखौ माहारियारि हाग्रामा हिसाबै जोंहा गनायथि मोनदोंमोन। बेनि उनाव दं जाहैबाय जोंहा बे माहारि हाग्रामाखौनो जोंहा जिगुजौ दाइनजिबा मायथाइयाव इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिथा हेरि तेज साइथ महरै गनायथि मोननाय जादोंमोन। ओ बेनि उनाव दङ जाहैबाय बे हाग्रामायाव ओ टाइगार रिजार्भ हिसाबै जोङो ओ थुथावजेन ओ ओ जिनैजौ स्नि मायथायाव बेखौ जोंहा टाइगार रिजार्भ हिसाबै गनायथि होनाय जादोंमोन बे हाग्रा ओ माहारिआरि हाग्रामाया गोबां जिब-जुनार ओ बिफां-लाइफां माखासे एम्फौ एनलाफोरजों बुंफबनाय। जों गाहायै बुंनो थाङोब्ला बे टाइगार रिजार्भआ मानि था खाय मुंदांखा होनोब्ला ओ बे माहारिआरि हाग्रामाया मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला थसेल' गं थानाय ओ गान्दानि थाखाय मुंदांखा। बुहुमावनो मुंदांखा। जोङो थसेल' गं थानाय गान्दाखौ जोङो आसामनि बे काजिरङा माहारि हाग्रामायावल' मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा ओ माखासे मैदेरफोर ओ हाग्रानि ओ मैसो ओमफ्राय रयेल बेंगल ओ रयेल बेंगल टाइगार बेजों लोगोसे